नोंथाङा दं नामा?
औ नोंथां फ्रियावनो दङ।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानिसेयाव सावरायलायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। औ बे आयदायानो जाहैबाय जानबुं एबा मबाइल फन
औ नोंथां हाब जोबोद मोजां आयदा सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आंनो फंनैसो बुंफुरनानै होग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां
औ जोंथ' जानबुं होनबा बयबो मिथिखायो बयबो नुखाबाय। मोनथिखसिगौबो आरो आथिखालावहाय आथिखालावहाय रावबो जानबुं होनबा मोनथियै गैला माने मबाइल फनखौ नुयै गैलाखौनो बुंजायो। जोङो उन्दैनिफ्रायनो दानि जुगावथ' मबाइल गैयाबानो गाबलायलायग्रासोय सोरबा सोरबा गथ'फ्रा दसे सम मबाइल नुहोआबानो औ दा बयबो ओंखायनो जों मबाइलखौ मिथिखासै आरो बुंथ'लायनांगौनि गोनांथि गैला दा थेवबो मबाइल फना मानि थाखाय जाजेनामोन आं बेखौ ओरैनोल' बुंसै मबाइल फनखौ जोङो दिहुनजेनदोंमोन गुबुन सासेया गुबुन सासेनि खौरांखौ हरलायलायनो थाखाय माने खौरांखौ औ खौरां लालायनो थाखाय मोजां गाज्रि सोमोन्दोखौहाय मिथिलायनो थाखाय माबा मोनसे खौरां दै खावलायनो थाखाय नङा होनबा माने गोदोनि दिनावथ' जोङो मबाइल फन गैयै समाव लाइजाम लिरै लिरै लाइजाम‌ ख'नि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायहरलाय लायोमोन नङा होमबा नोंथां?
नांगौ नोंथां नांगौ।
औ जेरै बबेबा मोनसे साख्रिनि एपइन्टमेन्ट मोनोब्ला बियो मायाव फैयोमोन जोंना बे लाइजामख'जों फैयोमोन आरो बिदिनो जुदि सोरबा सासे हौवाया सोरबा सासेखौल' गोसोथोयोमोनब्ला। बिसोरो मा खालामोमोन गावनि गोसोनि गोसथोनायनि खोथाखौ लाइजामाव लिरलाय लायनानै हरोमोन आरोमालाय लोगोफोरनो बा बबेबा लाइजामख'जों सोरनिबा आखायाव औ दा बैफोर बाथ्राया माने गोबाव सम लायोमोन आरो मालाय सहैनो सहैनानै आरोबाव नोंनिसिमबो रिप्लाय मोनफैनांगौआ टाइम लायोमोन दा बिनि थाखायनो मा खालामखो बिगियानगिरिफ्रा जोंना बे इन्जिनियार बिथांमोना माने ओरैबायदि दिहुनबाय जों बेखौ माने दसे समनि गेजेरावनो जाहोनो हायो होननानै बे जानबुंखौ दिहुनबाय आरो जों दा जानबुंनि गेजेरजों जों मा सोरनोबा सिटिक हरनांगौनि गोनांथि दङब्लाबो जों बेनो डाइरेक्ट मबाइलावनो मेसेज लिरनानै हरबानो दसेनो सहैयो आरो बियो
नोंगौ नोंथां।
जुदि सोरबा हौवाया सोरबा सिख्लाखौ गोसथोयोब्ला बे होननो हाबाय आं नोंखौ मोजां मोनो होनना मबाइलाव हरबानो लगे लगे बे मेसेजआ थाङो आरो बेबायदिनो खौरां खौराङा बिराद गोरलै जाबाय मबाइल फैना नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो औ गोदोनि दिनाव जोङो साख्रि-बाख्रि मोनोब्ला बिनि एपइन्टमेन्ट लेटार रिजाल्टआ जोंना पस्ट अफिसजोंसो फैयोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय थ' दानि जुगावथ' सोलायबाय दानि जुगाव मा मबाइलावनो इमेल थायो। इमाइलावनो लगे लगे फैयो आरो। जुदि नोंना रिजाल्टआ पास जाबायबा इमेलावनो नों मोनगोन बा नोंनि मबाइलावनो नोङो इन्टारनेट आव नाय नानै लगे लगे थुबानो नोंनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो आरो बेबायदिनो एपइन्टमेन्ट लेटाराबो नोंना इमेलावनो फैगोन दाना बिदि जाजोब्बाय आरो बे मबाइल होनाय लोगो लोगो ओरैबायदि गोरलै जाबाय मबाइलजों लोगोसे आरोबाव इन्टारनेटआ हेफाजाब होसिनबावबाय दा बेबायदिनो मबेल मबाइला जोंखौ गोबां गिदिर बुहुमखौनो फिसा बायदि मोनसे आखाइ मुथायावनो थानाय खालामना होबाय। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइलखौ अकल जास मानि बे ओ सोरनोबा मेसेज हरनाय बा खौरां हरनाय बे खामानियावल' बाहायदों बे नङा नङा होमबा नोंथां। जोङो बेखौ गोबां रोखोमनि माखासे मुलाम्फा गोनां हाबाफारिफ्राव बाहायो सोरबा बिजनेस मावनो गोनां जायोब्ला बे बिजनेसनि गोबां हिसाब खिथाबखौ जों मबाइलावनो खालामनो हायो। मबाइलावनो जों गोबां रेकर्डफोर लिरनानै दोननो हायो।
औ नोंथां।
बेबायदिनो ओ सोरबा सासेयनो माबा मोनसे मोजां साननाय हनाय दङब्ला जों बेफोरखौ इउटुब बा फेसबुक गेजेरनि गेजेरजों आ बेफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मबाइलनि जुरियैनो भिडिअ' खालामनानै बा नोंनि राव खौ अडिय'खौ रेकर्ड खालामनानै जों फोसावनानै होनो हायो आरो। बेबायदिनो गोबां आ मुवा बेसाद बेफोरनि सायावबो जोङो मिथिहोनो हायो मानसिफोरनो दसे समनि गेजेरावनो बेबायदिनो मबाइला जोंखौ जोंनि थांनानै थानायाव बिराद हेफाजाब होबोबाय आरो। आरो होलांबाय थागोनखौबो जोङो मोनथिबौ आरो।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
दा मबाइल फना जेरैबायदि जोंखौ ओ नांगौ समाव थि समनि गेजेरावनो नाङै मोनै बेसादखौ मोनहोनो हायो बा मावनो हायै बेसादखौ मावहोनो हादों थिग बेबादि नैबहा माखासे दिडमेरिट्सफोर बा गाज्रि ओ थादेरसाफोरबो थायो जायखौ जोङो नुनो मोनो। आ बांद्राय मबाइल बाहायनायनि जाउनाव सोरबा सोरबा गथ'फ्रा एडिक्टेड जानायनि थाखाय दसे मबाइल गैयाबा थानो हाया जालाङो। दा बेफोरबायदि जायोब्ला मा जायो म' मबाइला जोंनि सिनायथियाव गाज्रिबो गोग्लैयो आरो। माने बिसोरो लेखा फरायनाय समाव लेखा फरायला बिमा बिफानि बोसोन थिननायखौ खोनासंला बैफोरबायदि जाहोननि थाखाय जोंनि मबाइला जोंनि समाजाव गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ जों मोनसे नङा होमबा नोंथां दा बेबायदियैनो गथ' बा गाज्रि जायो आरो। आरो सोलोंनो मोजां बाथ्राफोरखौ सोलोंजोबनो हाया। दा मबेलाथ' नों गसिबो बुस मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला सोलोंजोबनो हायो गियान मोनो मैखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायो बेजों बेरायनोबो हायो। आरो रांबो आरजिनो हायो आरो बेबायदि जों मबाइलखौ बाहायनो नांगौमोन। नाथाय जों मा बेखौ बाहायनो रोंदिया। दा बेनोमोन नोंथां आं मबाइलनि सायावहाय फंनसो बुंनानै होबाय नोंथांनो दा नोंथांनि फ्रायबो आङो फंनैसो खोनासंनो मोनगोनखौ मिजिं थिबाय आरो।
नंगौ नोंथां नोंगौ हागोन ओ नोंगौ नोंथां नोंथाङा जेनाखि माखासे खोथाफोर बुं जानबुंनि सोमोन्दै बियो माने जोबोद
औ।
गोसोआव लाथाथाव आरो सैथो आथिखालाव सोलिनाय। दा जोंहा आरो जेरै नोंथां बुंनाय बिदिनो गोदोनि समाव गोदोफोरनि समाव जोंहा खौहाय गैया बयबो मिथिखायो दिनैनि ब्ला बै समाव जानबुं गैया होन्नानै नङा होनबा? सिगाङाव जोहा जेरै नोंथां बुं बादि बि हरोमोन दै हरोमोन नङा मा थांलाइन गेजेर जेरै ओ गोदयनि समाव जेरै नोंथाङा जुदि सोरनोबा मोनसे खौरां दैथायहरनोबा लाइजामखौनि गेजेरजों जेरै बैनो जायनो दैथायहरदों बेनाव सयैनो नि स्नि सानबा मबा समाव ा नोंथां लोगोसेनो बै खौरां सहैनानै नों खौरां सहैफिननायाव बियो ओ खमैबो बियो माने नैजि सानसेआ नांगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
नंगौमोन नोंथां औ। औ नोंगौ नोंथां।
औ बिदि बिदि नांगौमोन जायो दा जोंहा नाथाय आ नुनो मोनबाय आथिखालाव माने मबाइल बा जानबुं फैनानै जोंहा से मिनिट बा से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो बेफोरबायदि खौरांफोरखौ दैथायहरनानै आरो खौरांखौबो मोनफिनो हायो नङामा नोंथां औ थिग बिदिनो जोंहा जेरै बेल' नङा गोबां जोंनि जिउ खांनायावहाय मानिे जानबुंा जोंखौ हेफाजाब खालामदों माबा मोनसे गिदिर गिदिर खामानिफोरखौबो फिसा फिसा खामानिफोरावबो नङा नोंथां जेरै औ नोंथाङा माबाबा जेनेबा माबा मोनसे नायनो गोसो एबा मबा माबा मोनसे सोलोंनो गोसो जायोबा बेखौहाय नोंथाङा मबाइलनि जोहैनो जेरै मबाइलाव हायथ' जोंहा नैबे खोथाखौ बुंनांगोन नोंथां मबाइला मबाइलजोंल' जाया बेयाव जोङनो सिम कार्ड नांगौ नाामा नोंथां
नंगौ नोंथां
जोंहा बेवहाय आरो रिसार्जखौ सोबावनांगौ जाना फैयो अब्लासो जोो माने मबाइलखौ खौरां लालायनाय बा खौरां हरलायनाय बेफोरावबो जों बाहायनो हायो नङामा नोंथां
नोंगौ
जायनो औ रिसार्चनि रिसार्चखौ जोंनो नांगौ जाना फैयो दा जोंहा बे रिसार्जआव जेरै बे सिम कार्डआव जोंहा गोबां जादनि दङ न' बांथां जेखौ मखथाव मखथाव जिअ' आथिखालाव जों नुनो मोनदों जेरै जिअ' भडाफन बा एयारटेल बेफोरबायदि गोबां दङ औ बेफोर सिम कार्ड गैयाबा माने मबाइलखौ जोंबो स मा माबोरै सालायगोन बेखौ एसे साननो गोनां बाथ्रा नङा होमा नोंथां औ थिग बिदिनो जोंहा मबाइल जेनबा जानदुं खौहाय जोङो माने गोबां नांगौ नांगौ गोनांथार खामानियाव बाहायनो हायो आरो बाहाय जोंबो जोङो बाहायगासिनोबो जेरै नोंथाङा खौरांफोरखौ खौरांफोर मिथिनो लुुबैदोंबा मबाइलनि जेनाखि जानबुंनि जेनाखि माखासे सोरनि बा निउस माबाफोर चेनेलफोर बेफोरखौनिफ्राय जोङो साबसक्राइब बा फल' खालामना लानानै जोङो मानिे बेफोरनिफ्राय जों नुनो मोनो गोदान गोदान आपडेट फैनायखौ नामा नोंथां थिग बिदिनो जोंहा माबाजोंहाय जानबुंजोंहाय गोां रुफ खामानिनायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव आखाल आखेलनि सुबुंफोरखौ जेरै भिडिअफोर बानायनानै बा भिडिअ'फोर बानायनानै बुरजा बुरजा नायग्राफोर दङबा बै माबा नायग्राया मानिे भिडिअ हगारगाया माने गोबां फैसा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो नैबेबो मोनसे जोबोद सुबिदा जोंहा जुदि नोंथाङा नोंनि न'आव थानानैनो गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों गाव गावनि न'आव थालायनानैनो माने मोनसे मेलबो लालायनो हायो नङाोमा नोंथां गावनि मोफां नायलायनानैनो न' न'आव थानानैनो जेरै जोङो ओ गुगोल मिटफोर बा ओ जेरै जोंहा जुम बेफोरनि गेजेरजों। नङा होमबा नोंथां?
औ
औ मेलबो लालायनो हायो आरो बिदिनो नोंथां जोंथ' जोंनो जानबुंा माबायदि माबा होलांदों जेनेबा माबायदि होदों हेफाजाब जिउ खांनायाव बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनोन हाया मान एनिफ्राय लनानै जेसिम म जेबो नङबा नोंथां
नंगौ नोंथांा
औ थिग बिदिनो जोंहा गोबां इउटुबफोरावबो जोङो ओ माने गोबां माने एप्लिकेसनफोर डाउनलड खालामना लानो हायो। नङा होमबा नोंथां? आरो बेयाव माने जों ओ वार्क फ्रम हम बेफोरखौबो जों न'आवनो जिरायनानै खामानि मावनोबो हायो नोंनि अफिसनि खामानिखौ नङा होमबा नोंथां? माने गोबां बेफोरबायदिनो माबा दं आरो जोंहा जानबुंजों मोननाय हेफाजाब। माने जानबुंआ जोंखौ माबायदि मदद खालामो जिउ खुंनायाव बे फोर बुंनानै फोजोबनो हाया जों बेफोरखौ। दा जोंहा बेफोरखौनो आंबो बिसिमखौनो बुंबाय नोंथां। नोंथाङाबो गोबां खोन्थालांबाय आंनो बेफोरनि सोमोन्दैनो जानबुंनि सोमोन्दै जों माबायदि हेफाजाब खालामदों आरो माबायदि जों बेफोरखौ बाहायगासिनो आरो बेफोरनि गाज्रि थादेरसा बा ओ जोंखौ गोहोम खोख्लैनाय बेफोरखौबो नोंथाङा बुंलांखाबाय आंनि सिगाव।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंहा स समावाबो' जाबाय नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ। बिदिब्ला दोनथ'लायनो हासिगोन नामा नोंथां उनाव सावरायफिननो मोनबाव थोंनसै।
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों।